ओ खोनादोंना उम दा जोंनियाव टपिकआ जानाय आदारनि सायाव लादोंमोन नालाय
औ
जोङो मानसि होन मोसौ बोरमा जिब जुनारफोर गासिबो दासिम दाउलाफ्रा माखौ जायो जों बेखौ सावरायनो लादोंमोन नालाय
औ औ
ना नोंथां दा नोंथाङा बेफोरनि बागै गै एसेबाबो सम होना सावरायनो सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ दे होमबा बे जों जानाय आदार जेनेबा जिब जुनार मानसि गा मा मा जायो एसे नोंथाङा गुवारै फोरमायना होग्रोदो दे
औ जागोन नोंथां दा जोंहा जानाय आदार होनोब्लाथ‌ जोंहा मानसियाथ गोबां रोखोमनि जायो जेरै जोंहा बेदर जेनेबा बिदिनो जोंहा माने ओंखाम बेफोरबायदि दै बायदिसिना आरो
बिदिनो मैगं थाइगं जेनेबा जोंहा बेफोरबायदिनो मैथा बायदिसिनाफोरबो जोङो गोबां बुथुमनानै जायो आरो हाग्रानिफ्राय जि मोनो जेनेबा मानसि दुमसिया आरो बेफोर बेबायदिनो मोसौफोरा थ जेनेबा गांसोखौलसो जाखायो बिसोरो जाबाय बेदर जायै जेनेबा जुनार जेनेबा ओ जिब जिब जुनार फ्रा माने मोननै रोखोमनि थायो आरो जेनेबा बेदर जाग्रा आरो गांसो जाग्रा दा जेनेबा बे बेदर जाग्रायाव गोग्लैयो ओरैनो बिदिनो सैमाफोर गोग्लैयो ओ बिदिनो मावउजिफोरा गोग्लैयो ओरो सिंह मोसा ओ बेफोरबायदि माखासे सियाल बेफोरबायदि माखासे माबाफ्रा गोलैयो आरो बे बेदर जाग्रायाव आरो बिदिनो जोंहा गांसे जाग्रा होननानै बुङोब्ला मोसौ मैसो मैसो बोरमा बिदिनो गराइ बेफोरबायदिफोरा माखासे माने गांसो जानानै थांनानै थायो आरो आरो खायफाया बिदिनो एमफौ एनला जानानै थांनानै थायो जेरैहाय जेनेबा माइरंफोर जानानै थांनानै थायो जेरै जोंहा बेखौ बुंनो थाङोब्ला जेनेबा दाउफोरा जाहैबाय जेनेबा ओरै हांसो
उम
बेफोर माने माबाफोरखौ जानानै थांनानै थायो आरो दा बेफोबायदिनो जोंहाथ मानसि होननानै बुङोब्ला मानसियाथ' बेदर जाग्रा बे मोननैखौबो जायो आरो जेनेबा बेदरबो जायो जेनेबा बेफोरबायदिनो आरो खायफा खायबा माने बेदर जायालासिनो नो ओरै निरामिस थाग्राबो दङ आरो जेनेबा दा जोंहाथ फारसेनिफ्राय जाजोबो होननानै बुंनाय जायो जेनेबा जोङो ओंख्रिफोरखौबोथ जेनेबा जोंङो हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो मोन नाय जेनेबा दिंखियाफोरखौबाबोथ जों जायो बेफोरबायदि बिदिनो लाइ लाफा बेफोरबायदि जों माखासे मैगंफोरखौ बुथुमनानै जायो आरो आरो थिग बिदिनो जोंथ बेदर होननानै बुङोब्ला जोंहा बिदिनो गोबां रोखोम बेदरफोरखौ जायो जोङो जेनेबा जोङो ओ मैसोफोरखौबो जोङो जायो अमा जायो बोरमा जायो दा बिदिनो गोबां रोखोमनि माने बेदरफोरखौहाय जों जायो आरो दा बेफोरबायदि जानानै माने बेदर फोरजों जानानै माने एसे सकति जेरेबा जेनेबा बोलोफोर मोननायखौ जोङो मोननो हायो आरो जिहेथु जोंहा बेफोरनिफ्राय माखासे प्रटिनफोर मोननो हायो नालाय बेबायदि आरो दा जोंहा बिदिनो ओंख्रि बो जेनेबा संनानै जायो जोङो मानसि हारिया जेरै जोङो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि आरो बेफोबायदिनो दालि सबाय बिदिनो गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोरबो जोङो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नाथाय ओ जोङो गुबुन जिब जुनार फोरबायदि माने ओ जोङो गोथाङै ओ बेदरफोरखौ जाया आरो जेनेबा जोङो बेखौ संनानै मोजाङै जेनेबा बानायनानै बिदिनो थाव संख्रि बानलु बेफोरबायदि होनानै मोजाङै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा बिनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङाबो
ओं जागोन दे नोंथां औ जों दा जानाय आदार होनोबाथ' जोङो मानसिया बिदिनो खेथि दाथ' नै दैलां बोथोर जानायनि आदारखौ बु थुमनो थाखाय जोङो माइ गायनांगौ गोनां जाहैयो माइ गायनायाव जोङो बहुद एसे खस्थ'बो जाहैयो मानो होनबा जोङो बेखौ बोसोरै जोङो गावनि जानाय आदारखौ माने थाजिम लाखिनो थाखाय बेफोरबायदि खस्थ'खौ मावनांगौ गोनां जायो बिदिनो जोङो खोथिया फोना लागोरो माइखौ जोङो दोनथुम नानै फार्सआव माइलि दोनग्रोनानै जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दैेयावसोमनानै फोग्रोना दोन हालौवगोरोनानै ओमफ्राय जोङो फोनानै बिदिनो गायनानै खोथियाखौ फुनानै गायनानै जोङो जानाय आदारखौ बुथुमनो थाखाय दुब्लि बारियाव सानदुं गोसा होन दैलां होन बहुद माने खस्थ' खालामनानै जोङो बेखौ बोखांनानै जानाय आदारखौ बोखांनानै नै जोङो दोनथुमनानै मारा होनायनिफ्राय जाय मिलाव सौनायनिफ्राय माने बहुत खस्थ' जायो आरो जानाय आदारखौ बुथुमनो थाखाय जोङो फार्सआव हालौग्रोनांगोन हालौवनानै जोङो बेगरफोरखौ बायनानै जोङो बेखौ थुनानै एसे बेन्दोंफोर मानलाबा मा मानलाबा बेफोरखौ जोङो जेनो जेंसि औवानि जेंसि होन दु सोरबाथ' आजिखालिथ' दुरुंथ' बांसिन माबानाय जायो ना सोंनानैसो बानायनाय जायो नालाय गोजौआव मान लानो थाखाय जेरै बहल होन जिंखा होन बेफोरखौ जोङो बैसां होनानैसो मोनो नालाय जानाय आदारफोरखौ दा जोङो एम्फौ जाबाबो जों मुलि होयो मु माबाफोरखौ मोननो थाखाय जानाय आदारखौ मोननो थाखाय अनेक रोखोमनि दं आरो दा ओमफ्राय नै जिब जुनार होन जिब जुनारफ्राबो दा नैबे समाव दा जोंना गांसोआ बुहुद खथिन जायो ओरैजाय माइ माइ फोरबो गायजोबबाय दुब्लि बारियाव ओरैजाय लामा सोरनाबा लामाबो गैया आरो ओरैजाय बा दुब्लियानो दा माने खानो दोननो माने बेजों जिब जुनारफ्राबो जानाय आदारफोरनि थाखाय बुहुद खहा जायो खथिन जायो आरो दाथ' नै दा गां सोमोननो खौनो मोनला। दा सोरबाबा अ बा दंफां सायाव खाना दोनगोन ओरैजाय जानायफ्रा खस्थ' जासि गोन सोरबाबा ओजाय अमाफोरबाबो होन। दाउफोरबाबो होन दाउस्रि दावनलाफोरबाबो होन बुहुद खस्थ' जायो आरो अमा फोराब गावसिनि जानायनि आदारनि थाखाय जोङो माइनिफ्रायसो जोङो गुन्दैफोरखौ जेनेबा माइरंफोर मोनबासो जोङो ओरैजाय अफ्रिफोरखौ बेफोरखौ होनो थाखाय जोङो बे अमानोबो जोङो बहुद खस्थ' थास' हाना होनांगौ बिदिनो मा अनेक माइफोर फोरखौबो सोरबा सोरबा रुनानै होयो माइरंफोरखौ बे अमानो जाहोनो थाखाय दा दाउसिन सिन दाउलाफ्राबो होन ओरैजाय सानदुं गोसायाव दंफां साहायाव थागोन आरजाय अबेयाव एम्फौ एनला मोनजागोन गावसिनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बेसोर बो बुहुत खथिन जायो आरो दा नैबे दा समाव माइ गायनायबाबो होन बोरमाफ्राबो जानाय आदारबाबो होन थारमाने जानाय आदारफोरखौ बुथुमनो थाखाय गाव गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरबो जिब जुनारबाबो होन मानसिबाबो होन बुहुद खस्थ' जायो आरो। दा ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंजाय जिब जुनारफोरनि जानाय जायगाफोरा माबोरै खस्थ' नंग'ना नङा ओैरैनो जिब जुनारफोरनि थाखाय एसे फोरमायना होलाय।
औ दा जोंनिथिं ओरजायथ' बेफोरबायदिनो जिब जुनारफोरनि जेनेबा जानाय लोंनायनि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दायो मोनसे ओ जोंहा बेबायदि मोनसे इन्डास्ट्रि जाबाय नालाय बे गुदियावहायनो जेनेबा मोनसे ओ बिदिनो दा बेनि थाखायनो जोंहा दा माखासे जायगाफोरा माने ब्लक जानानै थाबाय आरो सिगांथ' माने एभेलेबेल जायगा दङ'मोन जेनेबा थाम ब्रै बोसोरसोनि सिगां दाथ' जोंहा मोसौ मोसा खानोनो माने मोसौ बोरमा खानोनो माने जोंहा जायगायानो गैला जानानै फैबाय आरो जों हाय माने बिदिनो गुवार फोथारफोर जेने बा ओ लांदां जायगाफोर दङ'मोन आरो दानि दिनावथ' आरो नै दा मोसौ खानो माने जायगायानो गैला माने जेरावबो आबाद जेनेबा मावजोबनाय जायो जेनेबा माय आरि बेफोरबायदि मावनायखौ जों नुनो मोनसै दा जोंहा मोसौफोर खानो थाखाय जायगायानो गैयैखौ जों नुनो मोनसै आरो दा न'फोराव बिदिनो खायफा खायफा जेनेबा जिगाबफोर मा फोर हुननानै दोननाय जोङो नुनो मोनो दा बेफोरावनो खानानै दोननांसिगोन आरो दानि समावहाय दा थ' आरो जोंहा दुब्लि फोथारफोरावबो माने माइ गायनाय जाजोबबाय नालाय दा बेखौ जोङो जेनेबा बे दुब्लि फोथाराव खाफिननो थाखाय जोंहाथ' थाम ब्रै माससोआथ' जोंहा नांखासिगोन मानो होनोब्ला जोंहा माइ हाखांनायनि उनावसो जोंहा माने बेफोरखौहाय मोसौफोरखौहाय बेवहाय माइ थिखोखांनायनि उनावसो जोङो खाहैनो हागोन नालाय।
औ
बेफोरबायदिनो सिगां माने जोंनि गामियाव फोरावबो माने बिदिनो गोबां मोसौफोर फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन मानो होनोब्ला जोंहा जायगाफोरनि आंखाल गैयामोन नालाय जेरावहाय जोंहा गुवार फोथार फोर दङमोन दा जोंहा बेफोरबायदि जायगा गैयैनि जाहोनाव माने माखासे मोसौ बोरमाफोरखौ माने फानजोबनांगौ जानानै फैबाय आरो। मानो होनोब दा जोङो मो फिसिगोन दा खानो जायगा गैयाबा जोङो बोरैजाय माने फिसिगोन आरो दा जोंहा खानो जायगा गैयाब्लाथ' जोङो फिनोथ' हाखाया नालाय मोसौ फोरखौहाय दा बिसोरनोबो जानो थाखाय आदार नांगोन ना? नङाबाथ' बिसोरो बहा माने दुरबल जाालांगोन बिदिनो उनफोर हाय थैलांनांगौमोन आरो दा बेफोरबायदिनि जाउनाव माने मोसौफोरखौ फानजोबनानै दा न'खरसेयाव मासे बा मानै बेफोरबायदि फिसिनायखौल' जों नुनो मोनसै आरो दाथ' बांसिनानो मोसौ हालुवाफोर फिसिनायखौथ' जों बहुत खम खम नुनो मोनसै मानो होनबा दानि जुगावथ' हालेवलाबो नालाय दा मोसौ गाय फिसिनायफोरखौल' जों बांसिनै नुनो मोनसै आरो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो गाइखेर जानो थाखायल' माने मोसौनिफ्राय गाइखेर मोननो थाखायल' जोङो मोसौखौ फिसिनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनसै आरो। दा बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
ओं जासिगोन दे जोंथ' बहुद गोबां रायलायबाय बेखिनियावनो होनबा लाखि खिथासै होनबा ना नोंथां
औ जागोन दे
आ